हेलौ
औ खोनादों
खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों
औ नोंथाङा मा खालामदों दायो?
हेलौ
हेलौ नोंथाङा दायो मा खालामदों?
औ आङो फ्रि दं दायो
अ अब्ला नोंथां जोङो बर हारिनि गाननाय जोमनायनि बागै एसे सावरायनो लानोसै सावरायजागोन ना नोंथां?
औ सावराय जागोन
औ अब्ला नोंथाङा औ औ अब्ला नोंथांनो आं एसे फोरमायग्रोनोसै जे जोंहा आजै आजौ थामहिनबा गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनि आंगो दोरोङारि गाननाय जोमनाय दङ थामिनबा जोंनि गाननाय जेरै दखना बा ब्लाउस सा थाखाबाय ओरैनो बा बेजों लोगोसे आरो आरनाइ फालि बा जोमग्रा बा दखना बेफोरखौथ जोङो गानो नङा होमबा नोंथां दा बेफोरनि सोमोन्दै नों नोथाङा एसे फोरमायनानै होदो आरो
औ होनबा नोंथाङा खोनासंदो
औ
ओ जोंनि ओ बर हारिनि गेजेराव गोबां रोखोमनि गाननाय जोमनायफोरखौ गावसोरनो दाना नै गाननायखौ नोनो मोनो।
गौ थारैनो।
आरो गाननाय जोमनायखौ मोननै बाहागोआव राननाय जायो। जेरैहाय ओ हौआ सा हौवाबसाफोरनि गाननाय जोमनाय। आरो हिन्जावसाफोरनि गाननाय जोमनाय जेरैहाय ओ हौवासाफोरनि गाननाय जोमनायाव जोंनि बर' हारि रिनि सुबुंफोरा
औ
गामसा आर'ननाइ गाननायखौ नोनो मोनो आरो हिन्जावस आपुरनि गेजेराव ओ दख खना आरो अगरं दखना। गाननायखौ नोनो मोनो दख'नाया मोननै रोखोमनि। जेरैहाय दख'ना आरो अग्रं दख
औ नोंगौ थारैनो।
औ आरो गोबां रोखोमनि आगर होनानैबो गाननायखौ नोनो मोनो।
औ थारैनो।
जोंनि बर' हारिनि हिन्जावफोरा ओ फास्रा आरो ब्लाउस आथ' थाखायो नों नोंथाङा बुंनाय बायदि औ आरो नो अग्रं दखना गानोब्ला ओ गामसा दा थेबना लानायखौबो नुनो मोनो
नोंगौ।
औ नोंथाङा इसे आरो मोजाङै फोरमायना होबा मोजां जागौमोन।
औ थारैनो दा जोंहाथ' बर'फोरनि थामहिनबा जोंनि आंगो दख'ना जेरै हिनजावफोर गानो। नङा होमबा? दा बे गाननाय जोमनायनि गेजेरजों जोङो जोंनि हारिनि सिनायथि खौ जोङो लाखिनो हायो आरो। जेरै थामहिनबा हारिमुखौ सिनायथि होनायाव जोंनि हिनजावफोरनि जेरै दख'ना गोमो, गोथां, गोजा, बा गोबां रं बिरंनि दख'ना गाननानै जोङो बबेयावबा थाङोब्ला जों खौ जे बर' हारिनि सुबुं होननानै सिनायथि होनो हायो आरो। दा हौआसा फोरनि बेलायाव गामसा दा बिथांमोनाथ' गामसाखौ बबेयावबा गोजान गोजान जायगायाव दावबायनो थाङोब्ला गाननानै थांजोबनो हाया जायो नङा होमबा? दा बिनि थाखाय जे हिन्जाव थामहिनबा हिन्जाव माहारिया जोंनि बर' हारिनि सिनायथि खौ साबसिनै लाखिदों होननानै जों बुंनो हायो आरो नोंथां।
औ औ
औ
औ नोंथाङा बुंनाया औ खोनादों औ।
थामहिनबा जोंनि बर'फ्रा बे गोदो गोदायनिफ्रायनो गावसोरनि आखाइजों दानानै बा आगर एरनानै गानबोनायखौ जोङो नुनो मोनो थामहिनबा जों खोनानो मोनो आरो। जाय बिथांमोना न'आवनो जेरै दानो थाखाय खुन्दुं नङा होमबा। दा बे खुन्दुंफोरखौबो बिसोरो इदि एम्फौ फिनानै बै इन्दि एम्फौनि फिथोबजों बिसोरो खुदुंखौ दिहुननानै बेयाव
औ
नोंथां आंनि बे फोरोंनायखौ बा आथिखालाव माबायदि सोलायनाय नुनो मोनखो? बेनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ हागोन। जेरैबायदि गोदो जोंनि बर' हारिनि ओ सेंग्रा फोरानो जा बा हौवासाफोरानो जा हिन्जावफोरानो जा बिथांमोना ओ गामसा आरो दखना फालि फास्रााब फोरखौनो बाहायनायखौ नुनो मोनोमोन। नाथाय आथिखालनि गोदो दा मुगायाव बेफोरखौ नुनो मोन बांसिनानो नुनो मोनला होननो होनबाबो गोरोन्थि जानाय नङा। मानो होनबा गोदो गोदो जे ओमफाय बर' होनबाथाय दख माहोनो गाननायखौ नुनो मोनोमोन। नाथाय दानि दानि बर' हारिनि हिन्जावफोरा गुबुन गुबुन ओ सुबुंफोरजों गुबुन गुबुन माहारि फोरजों जयै मिलायनानै थानो थाखाय बिथांमोनजों गोरोबनानै थानो थाखायबो ओ जेरैहाय बिथांमोनजों माने बे ओनसोलाव सोलिनाय जि जोम फोरखौबो गाननायफोरखौ नुनो मोनो जेरैहाय ओ बे हारसाफोरनि सादर मेखेला सारि आरो ओ सुरिजार बायदिफोरखौबो हिन्जाव माहारिखौ गाननाय खौ नुनो मोनो। ओ बियो आंनिबा बेबायदि गाननाया जेबो गोरोन्थिबो नंङा होमबाबो माने गावनि हारिनि सिनायथिखौ लाखिनांगौ। मानो होनबा बहाबा जोंङो गोजान जायगायाव थांङोब ब्ला दख'नाखौ गानना थांङोब्ला खिसुमान ओ मानसिफोरनि थाखाय माने गोजान जायगायाव थांबाय एसे उसुबिदाबो जानो हानाय बिनि थाखाय हयथ दानि मुगानि सुबुंफोरा गोदान मुगाजों सुलिफानो थाखाय बेबायदि सुरिजार ओ फोरखौ गाननायखौ नुनो मोनो। होमबाबो गावनि हारिनि गावनि ओ दखना बा फास्रा आर'नाइ फोरखौ जोथोनै लाखिनानै गाननांगौ लाल‌ आरो गावनि जि जोम गाननायाव गावनि आं बर होननानै सिनायथि होननायाव लाजि जिनानै थानाङा
नंगौ थारैनो
आरो नोंथाङा औ आगर बे जोंनि बद र' हारिनि दख'ना फोराव होनाय आगरफोरनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ थारैनो। आं जा मिथियो बेखौ एसे फोरमायनोसै। जेरै जोंनि बर'फोरनि गुबै आगर होननानै बुङोब्ला हाजो आगर बा फारौ मेगन बा दिं खिया बि बार बा गोबां रोखोमनि बिबार थामहिनबा जोङो नुनायखौ बिसोरो गोदो गोदाय नुनायखौ बा जेरै अख्रां साजों दावफोर बिरनानै थाङोब्ला बा दावराइफोर नुयोब्ला बैफोर बि बे बे मा होनो बेफोर खौनो बिसोर नु थाइफोरखौ नुनानै एरनानै दिहुनो आरो।
औ
औ दा नोंथाङा मा मा मा मा आगरनि सोमोन्दै मिथियो बेखौ एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ थारैनो नोंथाङा बुंनाया जादों।
औ
आं मिथिनायावबो जेरैबायदि दख'ना थावसि दावथु गद ओमफ्राय फारौ मे गन ओमफ्राय उम ओमफ्राय दावराइ आगर दिंखिया आगर थाइगिर बिबार बेफोर बायदि बायदि। ओ आगरफोर दं।
औ।
बेफोर आगरफोरखौ गोमो गोथां गोजा बायदि रोखोमनि गाब होनानै। ओ एरनायखौ नुनो मोनो। आरो हाजो। हाजो आगर। फोरखौबो ओ। ओनिब। फास्रा। जोमग्रा फास्राफोराव एरनाय। खौ नोनो मोनो।
औ।
औ आरो बोजोंनि बर' हारिनि ओ। जोंनि जोंनि बर' हारिनि आइजोफोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो। जोबोद आखा फाखा बेखौ जों मिथिखायो औ मानो। होनबा गोदोनिफ्रायनो जोंनि बर' हिन्जावनि। ओ। बर' हिन्जावनि। बर' हिन्जावफोरानो। गावनि गाननाय जोमनाय। आरो। गावजों लोगोसे। ओ गावनि न'खरनि सुबुंफोरनि थाखायबो। गोबां ओ। जिफोरखौ गावसोरनो दा। नानि। गानोमोन आरो गोबां। फालांगि खालामनायखौबो नु। नुनो मोनोमोन आरो दाबो नोयो औ नोंथांमोननिथि नोंथांमोननिसिम ओ माने। बेबायदि माने गावसो। फोरनो जि जोम। दाननानै ओ दानानै ओमफ्राय बे। खौ माने माब बायदि फालांगि खालामो माबा मोनसे फालांगि खालामनाय बि बिदि माबा दं नामा
औ नंगौ थारैनो जे जोंनि ओनसो सोलावबो बेबायदिनो गोदो गोदायनिफ्राय सोलिबोनाय थामिनबा जोंनि सोलिबोनाय नांथाबबाय थानाय हाबा जेरै जि दानाय नङा होमबा? बे जि दानायखौ गाम माखासे न'खरफोरा थामहिनबा जाय आइजोफोरा न' न'आव ओरैनो थायो बै आइजोफोरा जे गावसोरनि समखौ ओरैनो थाङोआलासिनो बिसोरो गोबां रोखोमनि जेरै द खना बा जोमग्रानि फालि बा आर'नाइ बेफोरबायदि जिखौ दानानै गुबुन गुबुन गोजान जायगायावहाय फालांगि खालामनो दैथायहरो बा न'निफ्रायबो गुबुनफोरनो फानहरनानै गावसोरनि नांगौखिनि जा बेफोर स नानै लायो आरो बिसोरो आरो बेजोंनो दिनै एसे गाबोन एसे बिसोरो गावसोरनि जिउखौ साबसिननिफ्राय हामसिन खालामनानै लानायखौबो नुनो मोनस बे आरो नों थां दा नोंथांमोननि ओनसोलावबो बेबाय बि दङ नाम मा?
औ दं नोंथाङा बुंनायखौ खोनानानै आङो जोबोद गोजोननाय मोनबाय मानो जोंनि आं सानो जोंनि बर' हारिनि आइजोफोरा जोबोद ओ जौगानो हादों होननानै आं नोंथांनि बाथ्रानि ओमफ्राय मिथिनो हाबाय। जोंनि जायगायावबो बेबायदि गोबां
औ।
ओम इदि बेबायदि इ जि दानानै हो ओ संसार जाबोनायफोरखौ नुनो नुनो मोनदों जेरैबायदि जि जोंनि ओ ओनसोलावनो मोनसे जि दानाय न' बेबायदि ओ माने कम्पानि बायदि दं। बेयावहाय माने आइजोफो फोरा थांनानै जि दाहैनो हायो।
औ थारैनो।
जाय रोङा दानि गोदान मु आ गोद गोदान मुगानि दान नि उथिबोनाय सिख्लाफोराथ' बांसिनानो रोङानो बेफो फोरखौ बेफोरखौ माने फोरोङो बेयावहाय आरो गावसोरनो बे बेनिफ्राय ओ खुन्दुं लाबोनानै गाव बागाव न'आवनो ओ जि दानानै फालांगि खालामनायफोरखौ नुदों औ।
अब्ला नोंथां जोंनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ' जासिगोन नामा?
औ दे।
औ।